ओं नोंथां औ खोनाफिनबाय। औ सावरायफिननोसै होनबा औ। मोजां खोनायासै नोंथां?
नोंनिया मोजां ओंखारदों आंनाव उम उम उम।
औ नोंनिआ इसे बिब्रि बाब्रा खोनायो नोंथां।
आंना एसे जेंना दङ। माबा नारजिखौ संग्रायाव होबायना ओमफ्राय खनबासो गाबहोनांगौ होनबायना आं। खनबा सयबारसो गाबहोबाय गाब गाबहोनानै दाना नोङो एसे गुसु खालामनानै नायदो हो होसस्लाबनानै नायदो ओमफ्राय सागं दङ'। अब्ला सागंजों एरदो ओमफ्राय जुदि एसे मोननो दंबावो दा बेखौ आरो नोङो खोबनानै गाबहोफिननो हायो।
औ खारैखौबो बे रुफुनायावनो होजायोना लोगोसे?
औ नङा जेब्ला नोङो जानगोन अराव होमबानो होनांगौ।
खारैजों बेजों ज' माबानांगोन। ओमफ्राय बेदरखौथ' नों आलादायाव एवग्रोनांगोन ना?
उम नों जेन'बा थिं नारजिखौ औ नारजिखौ नों ओरै फारसेथिं जेन'बा रुगासिनो ना?
औ।
बे समावनो नोङो माबाफोर जुदि होयो अमा होयो। माजों जायो बांसिन अमाजोंनो ना?
अमाजों जायोथ' बयबो।
औ अमाजोंनो गोथावसिन दे। मेजेम दंब्ला साबसिन हा हा ओ। दाना अमाखौ एवनानै लाबाय मोजां एवनानै लाबाय ओमफ्राय ओमफ्राय ओजोंहाय नारजिया ओरैजाय गेब्लेेजोबबाय ना नारजिया जेसेबां गे गेब्लेयो एसेबां गोथाव जायोनो। ओमफ्राय नारजिखौ गेब्लेहोजोब खांबा होलाबा नोङो दै होफिननानै नारजियाव एसे जेसेबां नांगौ जखानि दै हफिननानै अमायाव हरफिनबाय। अमा फाजायाव ओमफ्राय मोजाङै गोदौहोदो। दे नों अमायाव मा मा होयो मस्ला मस्लि होजोबदो ओ बे अमायाव होनायानो नारजियाव होनाय आरो जाबाय गोबाव संदो ओमफ्राय मोदोमनायनि थाखाय मा मा होयो अ मायावनो होजोबदो ओमफ्राय गंगार दुन्दिया एसे होदो गंगार दुन्दिया दंना
दङ दङ
उ अ दुन्दिया होदो मोनबाय जाबायबो रेडि
अन अनलाखौलाय मारै संओ संखांबाय संनाया थेवबो सिगां संदोंमोन मानि गाबहोबाबो कुकाराव ओ बिदिनो ओ ओंखाम संग्रायाव दस बार
ओं ओं आं खोनन्थानाया आं खोनन्थानाया खम जादों बेयो खनबा खनबाजों जाया ओहो जि जिबा बारसो गाबहो नांगौ आमफ्राय दैखौ बुरजा होनो नाङा दै दैखौ बुरजा होबा जाया बियो थाब माने बे नोङो दैयाव सोमना दोननायनि
औ सोरबा सोरबा जोंनि जोबबाय गेब्लेयानो माबायानो सो होनलाय लांबायसो
बिदि होनो होननाया आंबो बिदिनो सानदोंमोन सानसेखालि होनबालाय नारजिया आंजों गेब्लेया नामा होनना सानदोंमोन आं माने आं जेब्ला गिबि खेब नारजि ओंख्रि सङो जेबो मिथिया आरो ना खारदैखौ होफानांगौ ना मानांगौ आंबो जेबो मिथियामोन मा खालामदों दै बुरजा होनानै बे संग्रायाव खोबनानै संदों दाना माबाबाय गोदौफ्रू जोब्बाय थाबथाजोबो बारग'ग्राजों थाबथाजोबो नारजिया फैनानै थाबथे फैयो गेब्रुजों गिब्रु रुयो बिदि जाबाय थाबाय दाना उनावहाय मा खालामखो ओ जोङो सासे मादैनाव कल खालामनानै फन हरनानै रायलायनानै सोंहरबाय जोङो बिदि बिदि संग्रायाव नारजि संदोंमोन माथो जायासै दाना बे बुंबाय दैखौ बुरजा होनो नाङा नार्जिखौ बोखांनाय ताइमाव नार्जिजों जा दै फैफायो बेखौल' हो ओमफ्रायो खारदैखौ जेसेबां होनांगौ हो जेन'बा आधा काप हो खावसे काप होनांगौ नङाबा नोङो गारबा जों गारबानै होनांगौ बिसिबां होदो ओमफ्राय गाबहोदो माने हारसिं दै गखायो जाहैबाय नारजिनिफ्राय बेनो थोजासेै आरोखि ओमफ्राय दाना उनावहाय बे मादैनि खिन्थानायजों जोङो संबाय दसेनो मोनबाय नारजिया
औ औ
नेमखान्थिखौ रोंबा रुइयो आरोखि बियो नेमखान्थि रोङाब्लाथाय बे रुइला
बे रोङियावनो रोङियावनो सानफ्रांलायलाङो आंजों रुया नामा नारजि ओंख्रिया खालायलाङो ना औ औ औ बिदिनो होनोना सोरबा सोरबा ओरैनो अनला ओंख्रिफ्रालाय मारै सङो जेनेबा
अनलाया अनलायाबो बिदिनो जेनेबा अनला ओंख्रि अनला अनला जानो थाखाय न'नि माइरंआ गोथावसिन बायदि मोनो आं बायनाय माइरंनिफ्राय जेनेबा नों न'नि माइ माइरं बे माइरं रनजित ओमफ्राय माइरं मा मा थायोमोनलाय जोंना माइसालि माबा माबि थायोना बिदिखौ सोमबाय आरो सोमबाय सोमनायाव जिबा नैजि मिनिटसो सोमनांगौ मानो होनबा बे गुरै जानांगौ नालाय ओमफ्राय देबाय औ बेखौ सोरबा सोरबा अन्थाइजों सोबा उनो ओमफाय सोरबा सोरबा थौसियाव देयो, सोरबा सोरबा उवालाव देयो ओमफाय दानियाथ' गोदान जुग जाहैबायना कारेन्टजों हुनजानाय।
मोब्लिबजोंल'आ बे मोब्लिब मेसिनजोंल' ओम बेजोंल' रुइ गेब्लेयोसे?
औ जायखिया बेबायदि खालामनानै अनखौ रेडि खालामना लाबाय आरो। ओमफाय दाना नों अनलाजों मा संफागोन बेखौ फारसेथिं नोङो एवनो हायो।
जेरै नारजि ओंख्रिखौ अमाजों संबा अमाखौ फारसेथिं एवबाय थानानै अमाखौ ना उम। बांसिन अनलाजों दावउजों जायोलै ना?
औ औ अनलाजों। दाउआ गोथावसिन। अनलाजों एम्फौ लाथाबो जायो आं गोथाव मोनो खिन्थु होम आं एम्फौ लाथ्रा जानो हाला मानो होनबा बिगुरनि बेराम गोनांफ्रा एम्फौ ला था जानो हाया।
आंनाबो बिदि जादों खनसेे गोदो नोगोर जानो हायोमोन सानसे खालि बिदिनो अ औवा मेवाइजों ओ एम्फौ लाथाजों जाबाय दाना उदैयानो हजम खालामनो हायासै। बिनिफ्रायनो बारना उदै एसे बोरैबा सा
माबोरैथाय बे मारै जायो थाय एम्फौ लाथाया? माने बेयो आं सिगां आंबो सिगाङाव बिराद जानो हायोमोन एम्फौ लाथाखौ ओमफ्राय, नैबे मानथिफ्रा होन्दों आरो कर'ना जिउसा फैनायाव जों जे मुलि थुजादोंमोन
औ।
थुजानायनि उनाव बांसिन मानायफ्रा बारा जादों होननानै आन्दास खालामलायदों आरो खि मानसिफ्रा नंगौबो नामा बिनि माखासे गोहोम खोलोय गोलैबाय नामा सानो आंबो। आंबो बिनि उनावनो बां सिन माने मान्नाया बारा जादों आं खुसेंग्रा बे बिगुरनि बेराम गोनांफ्रा बे खुसेंग्रा जानो हाया ओमफ्राय बे बेरे आंना खुसेंग्राबो। बेरे बेरेखौबो जानो हाया ओमफ्राय माबा खैजोमा बिदैखौ थ' जानो हाथारा बे एम्फौ एनलाखौनो जानो हाला आरोखि। ओमफाय लासै लासै अमा जानायाबो आरो जेंना जाबो बावदोंसो बेखौ जाब्लाबो आरो मन्नायाबो जायो।
अमाया जेबो जाया बे खिन्थु बे आं एम्फौ लाथाखौ जायोबा एसे बोरैबा जासिनो आरो ना, उदैखौ बोरैबा उदैया गरम मोनला बायसै गेस सारसे मानि
उम बे मानिला खोमा सोरनिबा सोरनिबा
औ औ सिगां नङाबा नोगोर जायो जानो हायोमोन एम्फौ लाथा
ओम ओमफ्राय औ औ। माजों मोनलाय अनलाजों दाउ संदोंमोन ने? ओम दाउखौ दाउखौ मोजां एवबाय बेबायदिनो आरोखि दहायनि बायदिनो दाउआवनो मस्ला मस्लि हो खाबाय हालदै संख्रि होजोबखाबाय मोजां एवबाय जेला दाउ दाउआ मोजां रानो गावनि दैया हेलाबा दै हरबाय। दैे हरनानै दाउखौ मोजां गोदौ होबायना, दाउआबो मोननांगौ नालाय दाउ खौ मोजां गोदौ होबाय मोनग्रो होनांगौ माने अनला हरबा अनलाया दसेनो मोनोथ' अनला ओंख्रि अन हरनाय लोगो लोगोनो अनला ओंख्रि जायो ओं, बेखायनो नोङो बै मुवाफोरखौ ओं। बांसिन साबसिनै संना लाखाजोबनांगौ आरो जेरैहाय ओ नों मेवाइ होदोंबा मेवाइखौ मोजां, औ मोजां एवखानांगौ मोजां गो गोदौ होनागौ मोनानै मोनहो ग्रोखानागौ उफाय जों अन हरनाय लोगो लोगो नों अनला जाखायो बेखायनो माबाबाय आरो दाउआ मोजां मोनब्लाथाय अनख हरबाय अन-अन-अन उरनायाबो अना मोजां उराब्ला माबा जायो ला था जायो गथा गथा खायो बेखायनो अनखौ सोरबा सोरबा ओरै खालामो आरो दैजों महाय खानानै हरो ओमफ्राय लाद्राखाया बिदिब्ला
औ ओरैनो दाथ खान्थाल खान्थाल माबा जानायनि बोथोर खान्थालनि खान्थालनि बोथोर गोलोम बोथोर ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौ ओंख्रि जाफेरना जाफेराखै
खान्थाल बेगरखौ जोंहा दाबो खनसेबो जायाखै मा खारनाव जायाखैथाय
आंहा जाबाय खनब्रैसो जाबाय बिदिनो एखमबा नाजों जा दों औ बयलारजों जादों उ दाख्लैबो एखमबा ओरैबो जादों औ बैथा होनानै जादों।
उ मैथा होनानै बिदै जहल खालामोबा
औ ओमफ्राय थास बिबारखौनो जागोन जायाखै
थास बिबाराबबो बिराद गोथाव मोनो एबार जा
जाबाय जोंहा दा खननै जाबाय मैयासो जाबावदों ब्रयलारजों
बयलार आरो सोंनो रोंखागौ दा बोरै सङो दे खिन्थादो।
खोन्थानोसै ओ गिबियावनो आङो ओ ब्रयलारखौसो एवग्रोदों ब्रयलार एवनानै बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै आरा म एवग्रोबाय मोनजासे बिदि इसे बिदिनो मोजांजासे एवबाय उनाव थास' बिबारखौबो होबायबावनो
उ उ
आ बि बिजनेस रानै हो दै एसे एसे होनानै थास बिबारखौबो गेब्ले होबाय उनाव मैथा होबाय ओमफ्राय मोजां गोदौ होनानै उनाव जाबाय आरोा सर्ट काट एसे उनाव सुंद खोनथाबाय आरो नोङो
औ औ माबायो नामा ओ दै गुदुंजों सुलाय लाया ने
दै गुदुं होआखै होनाया होमबाबो थेवबो मानाखै मैया आं संनाया
उ
एसेल एसे उ आङो दैखौ एसे एसे होयो। माने मोजां माबाय थादों होननानै गेब्लेेजासिम आरामनो ओमफ्राय मैथाखौबो एसे बुरजा होदों।
उ गोखैखौ एसे बांसिन होनांगौ ने ओमफ्राय गोसाखौबो एसे बुरजा होनांगौ दाथ
उ उ बानलुखौबो बुरजा होदोंमोन मैया औ सोरबा सोरबा दै गुदुं होआबा मानो होनो
आं थासनि गाससिखौबो मोजां मोनो
थास आथिं थाबाय थारुन थाबाय ना
ओ थासआ आथिंबो जाजायो आरोबो बि थरायबो बेदरबो बुंनो थाङोब्ला थास'नि उ गासिबो बाहागानो जा जायो खालि रोदायाल जाजाया रोदायाल जाजाया जाजायोसो होनदां बे बाराबा जोंसो जाफेराखै ने
औ औ बिदि फेन्थाफ्राबो जाजाबावोसोनो ओरै फेन्था बेनो रोदा जायैखायो खोमाना
ओम रोदा मोनसे थायो आरो औे औ‌ बेनो बेदर जाहैयोथ'
बेनो जाहैखायो ना?
बेनो जायोबा ओंख्रि फ्राय जायो ओमफ्रायो थास'आथिङाबो गोथाव जारिफोर हो देरनानै जायोबा जोङो जानायनिनो रायलायबावगोन दै
औ औ औ
जानायनिनो राय्लायबावगोन ओमफ्रायो आंना जोबथ'बाय नों हरबा हरदो आंना ना जोबनाय लोगो लोगो फैफिनो नामा माखासे? खनबा रायलायनो मोननाया?
बेखौथ' आं बुंनो रोंला बारा उनाव
नोंना दंबावोबा नों हरग्रोदो दे आंना जमा जागौ जागौ ओम दाथ' समबो जाबाय दानथ'नोसै आं दे
औ दे
दे